हेल' नोंथां औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम मवनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसि एम
औ आंनिफ्रायबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय आ दा जों सानैजों बेखौ रायलायना रायलायनो लादोंदि आ हा ओ हादान
औ
हादान बुङोब्ला जों माखौ मिथियो जों बिनि सायाव सानैजों सावरायलायगोन हादाननि बागै औ हादान बुंङोब्ला जोंहा सिगांनिफ्रायनो अ दंबोखायो आरो नुबोखायो
औ नोंथां
जेरै हादान बुंङोब्ला जोंहा सिगांङाव ओ‌ बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा आरो अन्थाय अनला बेफोर गाैखौबो थानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
फ्राय जोंङो बे हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांफोरखौ मानसि थानो थाखाय जों बखौ दानफायनानै एबा एवस्रांनानै ओ जों साफ साफा खालामखांनायनि उनाव ओ गासै रायजोफोरा बेयाव ओ साफा साफा एबा मोनफा मोनफा न लुनानै थायो
औ नोंथां
औ न लुनानै थायो ओ बेनि खायसो जों मोनसे बे हादानखौ
औ
जों मोनसे मुं लाखिनाय जायो माबा मोनसेब्लाबो जों मुं लाखिनाय जायो बिदिनो ओ हादान सेफायनो हादान सेफायनाय बुंङोब्ला जों बेखौनो बुंनाय जायो जे ओ हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां बेफोर गाैखौबो जों माने सिगांङावनो जों माने ओ सेफायनानै ओ साफ साफा लांदां खालामो साफ साफाय लांदां खालामो बेखौनो जों हादान सेफ फायनाय होननानै बुंङो आरो बिदिनो गोबां अ अन्थाइ बायदिसिना जों थानो नुनो मोनो‌ बेफोर अन्थाइ बायदि। फिसिनाफोरखौबो जों बिब्दिनो दिनै थरसे गाबोन थरसे एसे बेबायदिनो जोङो थुबुर खालामनानै अन्थाइखौबो जों गोजान जाय गायाव ओ दोनहैनाय जायो।
औ
औ जाहाथे माने अन्थाइखौ अन्थाइनि गोहोम गोग्लैया बेनि थाखाय जों अन्थाइखौबो बेबायदिनो एसे एनै नुजानायफोरखौ जोङो बुरग्ल'लाबायनानै जोङो गोजान दोनैनाय जायो।
औ नोंथां
बेखौनो बेखौनो जोङो बुङो हादान। हादान हा होननानै। बुंनाय जायो। जेराव जों ओ गिबिनिफ्राय जेनेबा हाग्रा बंग्राफोरखौ सौसिनानै एबा एवस्रांनानै जों थानो थानायखौ नुनो मोनो।
औ
औ बेखौनो जों हादान होननानै मिथिनाय जायो बेयावनो रायजो राजा फोरा ज' गासैबो लोगोय नांलायलायनानै जोङो बे खामानिखौ मावनाय नुयो बेनिफ्राय मोनफा मोन फा साफा साफा जों ओ बेयाव ओ न' लुनानै थानायखौ नुनो मोनो ओ गावबा गाव ओ आलादा आलादा हा बाहागोखौबो जों राननानै लानाय नुनो मोनो। ओ बेहायनो ओ- गिबियावनो ओ न'- गंसे गंसेखौ लुनानै थानायखौ नुनो मोनग्रो बेनि उनाव जेरै बोथोरजों ओ गोरोबलाङो आरो बोथोरजों सोलायलाङै न'खौबो जों बिनिफ्राय मोजांनिख्रुइ साबसिन हामसिन जों खालामांनायखौ नुनो मोनो।
नांगौ नोंथां
नोंथाङाबो ओ जिथु आं बुंबाय हादाननि बागै ओ नोंथाङा बो एसे ओ नोंथांनि मिथिनाय बायदि दि हादान हा रायजो जाबोनायखौ नोंथाङाबो ए से आंनो बुंफोरना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ
मानो होनबा जों हादान होनोब्लाना हादान होनोब्ला नैबे जेनेबा बे हाग्रा बंग्रा जेनेबा अरनबारि थिग बेबायदिनो जेनेबा जों दा गुबुन मोनसे जायगाखौ गारनानै दाबसे जायगायाव जों दानायबाय बा हाब बायनानै लाहैबाय थिग बेयाव न'खर दा जों न'बां लुनो थाखाय दा जों बेखौ दानस्रांनांगोन। आरो बिजों लोगोसे बिफां लाइफां थागोन बायदिसिना आरो बेखौ न' लुनो थाखाय जों दा न' बिथा लुनांगोन बेनि थाखायनो दा जों अब्लासो हा हुखौ समानहाय एबा गुवारै बानायना लागोन आरो गाव गाव जायबा न'खराव जों आगान सुरहैगोन एबा जों बेयाव लुहै गोन थिग बेबादि दिनै बेखौ न'खौ सुनानै जेने बा जोङो बेखौ हाग्राखौ दानथारनांगोन अब्लासो जोंनि जोंनि बे हाग्रा बंग्राया लांदां स्र' जागोन अब्लासो जोङो बे जोंनि नोजोरावबो नुनायाव समान आरो मोजांहाय नुनोबो था-थांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंबो मोजाङै मोजां सानोबो थानोबो सान्थि मोनगोन जाहाथे जोंनि जोंनि नोजोराव हाग्रा बंग्राया गैया रायजो राजाफोराबो बयबो रायजो राजा लानानै दानस्रांगोन एबा हाग्रा बंग्राखौ लांदांहाय बानायगोन थिग बे बेबायदिखौनो जों हाजा होननानै बुंगोन नोंथां।
औ
आं नोंथांनाव सोंनो सानदों दा ओ जायखौ होननानै जायखौ जोङो दा मिथिनानै मोनो बर' राव बर राव होनबा बे जोंहा नोंथाङा दा बुंनानै होनो हागोन नामा बर' राव होनबाथाय जोंहा मा मा गोग्लैयो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? जायखौ बुङोब्ला दे जायखौ बुङोब्ला दे दा जों बिमानि रावानो बयनिसायबो गोदैसिन रावनिबो देंखो जेनेबा गारां थिग बेफोरबायदिनो रावनिबो गोदै गाराङानो गोदै जाया बेफोरनि बागै एसे बुंफुरना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
जों दा ओ हादाननि बिखय ओ रायज्लायदों नङा होमबा नों
औ नोंथां औ
औ जों हादाननि सायाव बे बाथ्राखौ फोजोबग्रोनि
औ
ओ जों उननि समाव बेखौ सावरायगोन।
जागोन
औ ओ नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरा नंगौ ओ नोंथाङा बुंदों जे दाबसे जायगानिफ्राय ओ दाबसे जायगायाव बिदि ओ थांनानै ओ हादान से फायहैयोब्ला जों बे खौ हादान होननानै बुं बुंदों नोंथाङा नोंगौ बेफोर गासिबो थार नोंथांनि बुंनायफोरा।
औ
ओ बेखौबो बेबो नंगौ बाथ्राया। ओ नोंथाङा जि बुंदों ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जोङो थांनानै हादान सिबफायनानै रायजो जाहैनाय बेखौनो जों हादान होननानै बुङो नोंगौ जों मोनफ्रोमबो ओ गासै खौबो जों नुनो मोनबोदों जोंनि बर फिसा बर बिमाफोरनि ओ जोंनि ओ बिदा बिनानावफोर खौबो जों नुनो मोनदों। औ बिदिनो ओ जोंबो जोंबो सिगां ओ जोंनियाबो सिगां बेबायदियानोमोन। ओ दा जोंना ओ बोथोर सोलायनायजों जोंनिया ओ बिदिनो अन्थाइ बायदिसिनाखौ जोंहा ओ नुनो मोनला गोदोलांबाय। आ बेनि थाखायनो ओ जोंनि एरिया एबा गामि ओनसोलखौ दा आ हादान ओ बुंनाय जानाय नंलिया जोंनि खौ गोदान आ गोदान गोदान बेफोर आ अरन गेजेरफोराव थानाय न'फोरखौ नुनानै जोङो बेफोरखौ ओ हादान होननानै मिथिनाय जायो। अ आं सानो निस्सय नंगौ बेफोरबो सानसे नङा सानसे सोलायलांगोन।
औ सोलायगोन।
औ जेरै मोजां थासारियाव फैगोन। आ जेब्ला बे बिफां लाइफां ओ गायनो नाजागोन मोजां मोजां, थालिर बिफां बायदिसिना बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनब्लानो गासैबो माने, सोलायलांगोनखौ आं नुनो मोनदों।
नोंगौ नोंथां।
औ
आरो बेजों लोगोसे जेनेबा दा रायजो राजा लानानै जेनेबा जायबा न'खराव जों हा जाहैबाय बा बि न'खराव जों बे गामियाव रायजो जाहैगोन र' जुरुमै अनलायनानै रायजो राजानि गेजेराव थिग बेबायदिनो जेनेबा दा हादान होनोब्लाथ' दा जोंनियाव माइ आबाद हाया होमबा माइ आबादथ' जाया नालाय थिग बेबायदिनो गोरान आबादल'सो जागोन बायदिसिना ओरैनो एसे था बायदिसिना थास' थुस' बेफोरबायदिल'सो जागोन नालाय आरो बिदों गामिसेनै ज'थुबर जानानै दा जों जेनेबा मोनसे दंग' जावबाय बा दंग' मोनसे जालायबाय बेजों लोगोसे जेनेबा दा दैलां सम सफैबाय दैलांनि गेजेरजों दा जों जेनेबा दै देरबाय बेजों लोगोसे जों दै देनायखौ जों दै लाबोनो थाखाय जों बान्दो बानायनांगोन बान्दोजों लोगोसे दै देरनाय लोगो लोगो जोंनियाव आ जोंनियाव लोगोसे बै मा होनो दै देरबादि फुलुं हा फैयोना नोंथां बेहा फुलुं फैयोब्ला जों साना लानांगोन बेखौ दा जों बे दंग' बेजों लोगोसे अन्थाइबारिखौ फबनो थाखाय दा जों बे फुलुंखौ नांगोन अब्ला जोंनि हाया समान जागोन बे अन्थाइ बायदिसिनाफोरा हाग्रा
नोंथांनियाव नोंथांनियाव बेकग्राउन्ड फैदो नोंथां। नोंथाङा एसे गोजानाव थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां फैदो।
ओ औ
थिग बेबायादिनो दा जों थुबुरजानाय रायजो राजानि गेजेरजों दंग' जालायनानै हा फुलुंखौ जों सोनानै लानांगोन अब्ला जों जोंनि अन्थाइ बायदिसिना एसे दंफां लाइफांनि गुदिफोरावदि एसे दानाय दुनाय बायदिसिना मोजां थायो ना अब्लासो जोंनि हायाबो समानहाय जागोन। जागोन जाहा बे जोंनि हाया इयुनाव आ माइ आबाद जागोन बा मैगं थाइगंफोराबो गय बायदिसिनाफोराबो मोजाङै मोजां जालांगोन अब्लासो जोंनि हा हुफोरा हादान नालाय हादान सिस्टेमै थानाय नङा। दा जों बिदिखौनो बुंगोन हादान हादानाबो लासैनो मोजांनि जायगायाव सफैनो हायो आरो नोंथां।
औ निस्सय नंगौ नोंथांनि बुंनाया। मोजां मोनबाय आरो ओ बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों नोंगौ नितसय नोंथांनि बुंनाय रावफोरा नोंगौ हा फुलुं बायदिसिना सोनांगौ। बे बेफोरबो थार। औ आरो बिदिनो जोंहा ओ बान्दो बायदिसिना खालामनानै जों दै लाबोनायनि राहाखौबो लानांगौ। नङा होमबा नोंथां? औ मोजां मोनदों ओ बेखौ खोनानानै आरो मि थिनानैबो मोनबाय आं। बेनि थाखाय ओ नों बिथांनिसिम साबायखरबावो आरो जोंनि बे ओ हादान हादान हानि ओ सायाव सायाव राय्लायनायनि बे हाबाफारि आयदाखौ बेखिनियावनो ओ हाबाफारिखौ फोजोबनो ओ आं सानबाय
आरो नोंथां।
गोजोनथों नों
गोजोन्थों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।
औ गोजोन्थों।